औ खोनादों ना नोंथाङा
औ औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा फ्रि नामा दसे फ्रिबा रायज्लायजागौमोन आरो
औ औ नोंथां फ्रियानो आङो दायो सावरायजागोन दे
औ ओरैनो जोङो दसे बर' समाजारि हारिमुखौ सावरायनो ना मा होनो नोंथां
औ नोंहां सावरायजागोन मोजाङ आयदा
औ ओरैनोथ' समाज होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो सुबुंफ्रा बा जमा जमा थानानै सुबुंफ हेफाजाब होलायनाय बिदिनो माखासे नेमखान्थि आसार खान्थि दानानै लानायखौनो जों समाज होननानै बुङो आरो
औ औ नंगौ न
बेबाददिनो समाज आरो हारिमोन होननानै बुङो बाथ' जेनेबा समाज बे मोनसेखौ गारनो हाया आरो बे मोनसेया बेखौ गारनानै थानो हाया आरो बिदि बुंनो थाङोब्ला जेनेबा ऐ बिसोर मोननैया गरसे खावरिनि फारनै बिखुंबायदि आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ।
दा बिदिनो नोंथान।
औ।
खोनादोना नोंथां?
खोनादों।
दा जोंहा समाज होननानै बुङोब्लाथ'
औ।
गोबां माहारियारि बा हारिफोरनि समाज थायो नङा होमबा?
औ नोंगौ।
जेरै जोंनि बर समाज गुबुन हारिफोरनि समाज दङ।
औ।
गुबुन हारिनि समाजजों आरो जोंनि समाजजों बा बे मोनसे जायगानि समाजनि नेम नेमखान्थि बा गुबुन मोनसे जायगानि समाजनि नेमखान्थि गोरोबलाया नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा नोंथांमोननि आरो जोंनि समाजनि गेजेरावबो माखासे हारिमुवारि बा समाजारि नेमखान्थिफ्रा एसे आलादा आलादा जानो हागौ आंनि मोनदांथियाव नोंथां। दा नोंथांमोननि समाजनि नेमखान्थिफोरा माबायदि बिदिनो जेनेबा गासैखौबो हमनानै नोंथाङा फोरमायनो हागोन आरो माने
औ ओरैनोथ' जोंनियाव जेनेबा समाज होननानै बुङोबाथ' बांसिनानो गामियाव जानायखौ नुनो मोनो जेनेबा समाज होननानै बुङोब्ला
औ।
बेबायदिनो गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय आरो ओमफ्राय माखासे नेमखान्थिफोर दानानै लानाय जायो जेनेबा
औ।
मानसि थैनायाव जेनेब्ला मा मा खालामनांगौ हाबा खेरायाव मा मा खालामनांगौ? बेफोरबायदि माखासे जायगा लायै जायगा गावबा गाव खान्थि खानानै लानाय जायो आरो नेम खान्थिफोर दा बेबायदिखौ नायोब्ला जोङो जोंनि सो समाजजों ओमफ्राय गुबुन एसे गोजाननि समाजजों एसे गुबुन गुबुन जानायखौनो जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो जेनेबा नोंथांमोननियाव जेनेबा आं हमनानै लाबाय नोंथांमोननि थैनाय आसार खान्थियाव एसे गुबुन रोखोमै जानो हागौबा नेमखान्थिफोरा एसे एसे आलादा जानो हागौ जोंनि समाजाव एसे आलादा जानो हागौ। मोनसे हारिनि बाबो माने जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन जानो नागिरो आरो नोंथां।
औ जायगा लानानै बेथ गुबुन गुबुनानो जाखाहैगोन
औ हारि हिसाबैबोथ'जों नायोब्लाथ गुबुन गुबुनखौनो नुखाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
औ जा समाज आरो हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा मा होनगोन नोंथां ओ जाय जाय जायफोर सु सरि सरि जेनेबा समाज आरो हारिमु होननानै बुङोब्ला मोनसे जायगायाव सुबुंफोरा ज' ज' थालायनानै गावजों गाव हेफाजाब
औ नंगौ।
बा गावनि साननाय हनायखौ गुबुननो फोरमायलायनानै मावै दाङै थानानै जयै थानानै रायजो जानाय माखासे नेमखान्थि मानिनानै लानाय बेफोरखौ खौनो जों समाज होननानै बुङो नालाय
औ नंगौ।
दा नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव समाजाव माबायदि थासारि सोलियो जेनेबा बेबायदिनो ओ जोंनि गोदोनि बर' समाजनिखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जेनेबा जौ जुवाजों गोबां गोदोसोनायमोन नङा होमब्ला। दा नोंथांमोननियाव आथिखालाव बेफोरबायदिया दंबावो नामा ना आथिखालाव सोलायनाय फैबाय बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो ।
औ हागोन ओरैनोथ' जोंनियाव बुङोब्ला गोदो गामिफ्राव बिराद जौ लोंलाबायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो । जौ जुवाजों गफबना थानायखौ जों बांसिनखौनो नुनो मोनो । दा आथिखालाव समजों लोगोसे गोरोबफानानै बेफोर एसे खमायलांबाय आरो जेनेबा सोलोंथाइबो मोनबाय नालाय आथिखालाव । बेबायदिनो आरो ।
दा नोंथांमोननि जायगायाव एसेबां मानि बिदि गोदै गोग्लैसोनाय नंला आरोना समाजआ नोंथां ।
औ नंगौ
नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंनो गोसो जादों ना?
ओरैनोथ' आं एसे आं मोनसे सोंनि जेनेबा ओ ओरैनो हारिमु होनब्ला मा बुजियो नोंथाङा जेनेबा?
जों हारिमु होननानै बुङोब्ला बेबो मोनसे जोंहा मोनसे हारिनिनो
औ
मोनसे माने सिनायथि नङा होमब्ला
औ नंगौ ।
जाय हारिहा हारिमु दं बैफोरबायदि हारिहा माने मोनसे सिनायथि मोनो जे जोङो इगजामपोल लानो हायो गाननाय जोमनाय जों बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ जों नुयोब्लानो सिनाय मोनो बेयो बर' हारिनि होननानै ।
औ नंगौ
बेयो मोनसे मोनसे हारिनि माने सिनायथि जानानै थायो आरो हारिमुआ
औ
हारिमुआ जोंहा मेगनजों नुनो मोननाय जायो ।
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो ओ हारिमु होननानै बुंबावब्ला जोङो जायफोरखौ मावनानै दांनानै
औ
बा साननाय हनाय बेफोरखौनो जोङो हारिमु होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां ।
औ नंगौ।
मोनसे हारिनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बैफोरनो माने जथायैनानै मोनसे हारिमुनि महराव फैयो आरो हारिमुखौ जोङो मेगनजों नुनो मोनो आरो
औ ओरैनो नोंसिनि ओनसोलाव जेनेबा गोदोनि हारिमु आरो दानि हारिमु आथिखालाव माबायदि सोलिगासिनो जेनेबा?
औ नोंथां मोजां सोंथि।
औ
सिगां समाव जोंनि जायगायाव हारिमुवा जेरैबायदि माने
औ
खोब माने गोजोनथावनामोन।
औ
आथिखालाव माने बे एसे खम जाबोनायखौ आं नुनो मोनदों आरो मानो होनोब्ला जोंहा बैफोरबायायदियाव जेनेबा जों बुंनो हायो जों गाननाय जोमनायनि बेलायावनो बुंबाय बेबो' मोन हमुनि बाहागो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ जेनेबा गोदोनि समावहाय जोंनिया गाव गाननाय जि जोमखौ जोंना न'आवनो दानानै गानोमोन।
औ
नाथाय आथिखालाव माने बाजाराव मोननाय डाइरेक्ट मा होनगोन बेखौ मेचिनाव दानाय जिफोरखौ जों गायना बायनानै गानो।
नंगौ।
दा नै बेफोरबायदियाव नायोब्ला जोङो माने सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। मानि गोदोनि समावहाय जोंहा हारिमुवा बांसिन बेरखां सारोमोन आरो जोंनि न'खरफोरावनो माखासे बिथिङाव हारिमु होनब्लाथ' जोंहा बहुत गोबां गुवार ना नोंथां बे
औ नंगौ।
आं मोनसे इगजामपोल लानानै खोन्थाबाय आरो नोंथांनो
औ
दा बेबायदिनो जों दा आथिखालाव सि दानाय नुनो नागिरला जों गामि एरियायावबाबो जोंहा बाजाराव बायनानै मोननायखौ जों गामसा दख'नाफोरखौ गानोसै।
औ
आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा जालो आथिखालाव जोङो गुबुन जातफोरनि जेरै सुइजार होनोना नोंथां बा जों हौवासाफोरनियावनो बुंनो हायो जोङो गोदोनि समाव गामसा गानोमोन। जोंनि बर' हौवाफ्रा नाथाय आथिखालाव मा जोङो गामसाखौ लासै लासैनो गारबोनो हमबाय मानसिफ्रा ओरैनो थानाय समफ्राव जोङो मा हाफ पेन्ट गानो। एा जिन्स लंपेन्ट गुबुन गुबुन रोखोमनि माने बायनानै मोनबायबा गुबुन जाथिफोरनि गानग्रा जोमग्राखौ जों बोजबना लाफैबाय।
औ
हारिमुवा जोंहा मोनसे सोलायस्लु बा सोलायसुला आखुखा नङा होनबा?
औ नंगौ।
दा बेफोरबायदियाव जोंहाबो बिदिनो गुबुन जाथिनिखौ बजबना लाफैबाय आरो आरो जोंनि सुबुं माहारिया मा गुबुननिखौ बजबनानै लानो मोजां मोनग्रा बा गुबुन निखौ साबसिन नुग्रा मोनसे
औ नोंगौ
दा बैफोरबायदिनि थाखायनो जोंहा खौ दानो गारबाय गारबाय लासै लासैनो जोङो गाननाय जोमनायखौबो बेलेगनिखौ बोजबनानै लाबाय नालाय बेफोरबायदियाव जोंनिया खम जालांबाय थानो हमनाय। बेखौ जों नुयो आरो नोंथां।
औ
दा बेफोरबायदिनो जोङो साननो हायो आरो माने सोलायनाय होननानै बुङोब्ला।
ओरैनोथ' नोंथाङा बुंलांनाय बुंलां नाय बायदिब्ला ओं आथिखालावथ' जेनेबा- बांसिनानो जोङो दानाय लुनायखौ गोबाङानो नुनो मोनला आरोना ।
औ औ नंगौ नोंथां ।
बेबायदिनो आरो गाननाय जोमनायफोरखौबो जोङो हाथायाव जेनेबा रेडिमेडखौ बायखासै दानाय लुनायफ्राथ' गैखाला होननाय होनजायोसै ।
औ । दा जोंहा आथिखाल आरो गोदोनि समाजाथ' गुबुन गुबुन जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ ।
औ गोदोनि रायजो जानायानो गुबुनमोन बा आलादामोन । आ-आथिखालाव रायजो जानायानो आलादा बयबो समजों लोगोसे खारफानो नागिरो ।
औ ।
जोंहा बयनिबो साननाय हनाया माने गोख्रैयै बा थबसिनै बा एसेल' समनि गेजेरावनो मोनफुंनाय बेफोरखौ लुबैसै नङा होमबा? सानसै मानसिफोरा दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंनि समाजनि माखासे नेमखान्थिफ्राबो सोलाय बोजोब्बाय । लासै लासैनो माने थासारियानो गुबुन जाबोनो हमबाय आरो दा आथिखालाव नोंथां माने गोदोनि बायदि ज' ज' सावरि बादालि जालायनाय आथिखालाव नुनो थांलिया ।
औ ।
बयबो रांजोंनो खामानिखौ मावनो नागिरोबा हाजिरा लानानै खामानि मावनो नागिरो आथिखालाव, गोदोथ' ज' ज'यै सावरि बादालि जालायोमोन जोंनि बर'
औ नोंगौ ।
गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन बैनि न'खराव खामानि जादोंबा बे थाङोमोन बेनि न'खराव खामानि जादोंबा बे थांलाय नानै हेफाजाब होलायोमोन ।
औ ।
आथिखालाव माने माखासे नेम खान्थिफोरखौ फालिनो थाखायबो माने सुबुंफोरा टाइम होनो हाया हाया जासै आरो । गोदोनि समाव जेरै जों हाबा खेराइ बायदिसिना फोरबो आरि जायोब्ला ज' ज' थांनानै मावै दाङै माने नेमखान्थिफोरखौ जाफुंसार खालामोमोन । रंजा बाजा मोनसे गोजोनग्लायनाय थायोमोन बेफोरावहाय ।
औ ।
खोब अनलायनायबो दंमोन आरो नोंथां माने
औ ।
नाथाय आथिखालाव माने गावजों गावनो न' गुदिनिफ्राय न' न'सुंसेनि माने सुबुंजोंनो मालाबा समाव मानिबा थाखाय एसे एना एनि बा गोदोनि दङ जानाय लोंनायफोरखौनो बैनिखौ बै लांलायनानै जायोमोन ।
औ नंगौ ।
आथिखालाव माने मालायनि बारिनिखौ मोनजानो थांला गावनिया गावनि होनाय बे जाहैबायना नोंथां ।
औ नोंगौ बिदिब्ला जोंनिया सावरायनाया समावबो जानानै फैबाय नोंथां दोनथ'नोस
औ नोंथां औ औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला दे । अ ।